हेलौ अ खोनादों दे नों खोनादों ना
औ खोनादों
खोनादों दे आंबो मा खालामबाय दं
आंङो इदिनो साया दंफां सायाव जिरायना दंङ जाखांनानै ना माने माबा ओ ना गुरनो थांदोंमोन ना माने ट्रेक्टर एवदोंमोन जोंनि खाथियाव
नागुरनो
ओं माने ट्रेक्टराव हालेवदोंमोन ना फोथाराव
अ आतसा
अ बेयाव माने जोंनिया ना मोनो इनिफ्राय ना गुरनो फैनानै माने नाजों मैथा जाखांबाय आरो ओमफ्राय दा जिरायना दं
आंबो जि गुरनो लुुबैयो आं गुरफेराखै मालाबाबो
औ जों माने औ औ फोथाराव माने दै जायोना इनिफ्राय इ फोथाराव माने ना मोनखायो आरो जोंनिया सबबो माने इयाव हालेवबा गासैबो फायो आरो ओमफाय टे फै एवना जेथिं जेथिं थांङो बिथिं माने नाफोरा ओ माबायोना जाय बेदि जायो ना
ओ माने जोंनिखि इदि अ
फोथाराव गुरफेराखै नामा नों-नोंथाङा
फोथाराव नालागै आंङो दंग'आवबो दैमायाबो जेरावबो गुरफेराखै खिन्थु आंङो जेजों सारो आरो फुख्रिफोराव
अ अ जेखौ आं सारफेरा
जोंना आरो माने फोथारफोराव ना मोना दैमाफोरावसो मोनो
अ अ ओं खोनादों
गरमथार बोथोराबो दे जोंहा मोनसे टपिक लाना रायज्लायनोसै
अ अ
खोनाद ओं बाथ्रा बर'नि बाथ्रा थ्रगनि बागैयनो रायलायनोस दे
अ सावराय जायो ओं खोनादों
बाथ्रा फावफोरखौनो सावरायनोसै
अ
औ माने गोदो बाथ्रा फावफोराबोथ' बिदिनो सुबुं थुनलाइयावनो गोलैयोना अ माने गो दो बर'फोरा माने गोदोनि समाव जि मावो जि बियो इफोराव माने मोनसे नंङा मोनसे माने इदिनो रंजानायनि थाखाय बाथ्राफोरखौ मा माने खेंस्लाय बुंनानै मिनि होयोमोन माने बिदिनो इनडाइरेक्टलि बाथ्राफोरखौ बुङोमोन आरो बर'फोरा बांसिनानो बेफोरनिफ्रायनो माने बिदि सुबुं थुनलाइ माबा माबि जोनोम जादों आगोल थ' इदिनो खुगा खुगा फैनानैनो माने बेफोर थालांबाय आरो दा लिरनायबो महर मोनबाय ओं ओ दा इदिनो बहुत बाथ्रा फावफोर दङ आरो बर'फोरनाव जेरै
उम
सैमा सोंनाया अनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा इदिनो नो दं थुरि नुब्ला बाथि गारो माने इ मोननै बुहुद दङ आरो इनो हास्राव हाया हाब्रु जाया ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा ओ इदिनो बुहुद दङ आरो माने बेफोरनि मोनफा मोनफा माने मिनिं दङ आरो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम माने आं दा नों नोंनो एखौ ओ मोननै मोननै बाथ्राखौनो जोंङै मान फोरमायनानै बुंनोसै
औ औ जोबोर मोजां
बे मा होनोमोनलाय थुरि नुब्ला बाथि गारोखोनो बुंनोसै सै आङो माने आगोलनि समाव माने इदिनो न'खरफोरावथ' इदिनो फिसाज्लाफोर दाबा आरो हिन्जाव नागिरखायोना ओं होमबानिया माने हिनजाव नायनो थांबा हिनजाव हिनजावखौ नागिरनानै माने फिसाज्लानि थाखाय बा सोरनिबा थाखाय बिदिनो न'खराव सेंग्रा दोङोबा माने हिनजावखौ नागिरनो थांनानै माने थांनानै माने बिसोरो नुबोबाय नुबोनानै बिदिनो फसन जाबाय आरो
औ औ
थाखाय माने ओजोंहाय ओइ माने ‌ बिदिनो हिनजावखौ लाबोनो थाखाय माबा मोनसे बिदिनो गारबोयो आरो ओमफाय जेरै थुरि हाग्राखौ हानथांबादि थुरिखौ इयाव दं होननानै नुनानै
बाथि दोनना फैखायोना इदिनो ओंखायनो माने बेखौ बाननानै लाबोनो माने बाथि दोनहोयोना इदिनो माने हिनजाव खौबो लाना फैनो थाखाय बिदिनो रायजलायनानै माबानानै थिग खालामो आरो बेखौनो माने थुरि नुब्ला बा थि गारो जेराव हिनजावा थायो बेयाव माने
नंगौ
अ सेंग्रानो हिन्जावखौ लायनो थाखाय थाखाय माबायो इनि थाखाय बेफोरखौ बुङोमोन आरो इदिनो बे ओंखारनाय माबाया ओ मा बुंदोंमोन आं दहाय मोनसे आरो
ओंखारनाय खानस्रिआ हाबनो जोङो हास्रावहाया हाब्रु थाया
उम ओमफ्राय
सैमा सोंनाया अरनो रोङा
सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खारोमनाया हानो रोङा दा बिदिनो माने सैमाफोरा खायसे इमान सोङो खिन्थु मानसिखौ अरनोनो रोङा आरो ओमफ्राय अखाफोराबो जि खोरोमलाबायो गुंग्रुं गांग्रां दाथ' बांसिनसो खोरोमलाबायो खिन्थु हायानो आरो दाबो इदिनो जागासिनो जोंनि थिंजाय इदिनो ओमफ्राय खायसे मानसिफोर थायोना माने इदिनो खुगायावल' बाथ्राफोरखौ ब्लं ब्लं बुङो माने आखाइया थाङा खामानि दामानियाव गैया इफोरखोन माने इफोरखोननो बुंनो थाखाय बाथ्राफोरखौ बुङोबाथ' डायरेक्ट बुंबादि मानसिफोरा गाज्रि मोन मोनगोन ना ओंखायनो माने इनडायरेक्टलि बुङोमोन आरो ओ दे नों ओं नो नोंबो बुंना होदो दे एसे
ओ ओ नोंथाङाथ' बुंखाजोब्बायानो माने बाथ्रा फावनि सोमोन्दै ओं बाथ्रा फावा बि बिदिनो माने सुबुं माने गोदो गोदाय जेब्ला लेखा फरा सोलोंनाय सुबुं गैयामोन बा गामि ओनसोलाव थानाय ओरैनो माने सादा बुजा जायखौ माने सरासनस्रा जिउ खुंनाय ओ मानसिफोरनि खुगानिफ्रायनो बाथ्रा फावा जोनोम मोनदों माने बिसोरो गामि ओनसोलाव ज' ज'यै थानानै गावसोरनि खामानि दामानि मावनाय बेफोर जोंनो माने सोमोन्दो लाखिनानै बाथ्रा फावखौ दिहुनो बा ओ दिहुनोमोन आरो फोरमायोमोन आरो खायसे बाथ्राखौ खायसेखौ थोंजोङै बुंनो हायाब्ला खेंख्रायैनो खेंसालियै बुंनानै माने ओ बैखौ माने फोरमायनाय जायोमोन माने खेंसालिया बुङोब्ला बे मानसियाबो माने डाइरेक्ट बुंनायनिसाय खेंसा सालिया बुंबा गाज्रि मोननाय नङा बा माने एसे इनडाइरेक्टलि बुंनाय जायोमोन आरो इनिफ्राय ओ गोबां माने बाथ्रा फावफोरा बर' समाजनि मा ने नेम खान्थि आसार खान्थि जानाय लोंनाय बेफोरजोंनो गासिबो सोमोन्दो दं आरो नोंथाङा जेरै औ बुंबाय दा जेनेबा ओ ओ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेफोरबो माने ओ बेफोरनि गेजेरजों माने सुबुंनि आखल आखु बा बेफोरखौ फोरमायनो थाखाय नो बेखौ बाहायनाय जादों ‌ आरो बेबायदिनो जेरै आदाया खियो बाजैया गादलायो बे बाथ्रा फावा जाबाय सोरबा माने दायखौ मावो दाय खौ मावनानै बे मानसिया साजाखौ मोनालासिनो माने दाय गैयि सुबुंआसो साजा मोनोब्ला बेयाव माने बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो आरो आरो जेनेबा माने औ औ जाबाय थायो दायोथ' औ नुबाय थानाय जाथाय बेनिफ्राय आरो सायाव मोफौ हायाव बाहागो हेलौ
अ अ खोनाबाय दे थाथ'दमोन माने हेलौ
अ अ औ खोनादों ना
अ दे
औ अ जेन बा आरो सायाव मोफौ हायाव बाहागो होननाया जाबाय माने मायबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगाङावनो माने बिनि मोनगोन फिथाइखो भाबिनानै भाबिनाय बा बेफोराव बाहायनाय जाय माने खामानिया जायाखैनोखा माने मोफौवआ सायाव दङ बेखौ सिङावनो थानानै जेनेबा बाहागो राननाय बेबायदि माने खामानि सिगाङावनो फिथाइखौ मोननो लुबैनाय बा आखा खामनानै बांसिन माने गोसोआव एक्साइटेड मोननाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ओंखारनाय खानस्रिया हाबनो रोङा माने जाय माने जाय खानस्रिया ओंखारबाय ओ बेयो माने आरो गुदुङाव हाबफिननो रोङा बेथ' नंगौ बेनि गेजेरजों जों माने ओ जाय बाथ्राया खेबसे माने बुंखांबाय जायनि खुगानिफ्राय ओं खारबाय बा माने माने गोसारलाबाय बे बा थ्राया आरो गोमोरफिना बेफोराव माने बे बाथ्राखौ फावखौ बाहायनाय जायो आरो
अ सोरखौबा मायबा गाज्रि बुंना लाबाथाय
बुंबाय बेनिफ्राय आरो औ औ खोथाफोरा ओंखारबाय आरो बेखौ बुङाखै बा नङा बेबायदि बुंफिनबा जाया औ बेबायदि बांसावनाय बाथ्राखौ आरो औ औ उम बेबायदिनो आरो माने सोंखारिनाबो खायसेखो माने बाथ्रा फावनि गेजेरजों खा सोंखारिनानैबो माने बुंनाय जायो आरो औ बेबाय दि गोबां बाथ्रा फाव माने बर'नि गेजेराव दाबो दङ' आरो आरो जायफोरा माने लिरनानै दोननानै गालांबाय जाय फोरो ओ बे दा जोङो माने गामि ओनसोलाव बारा बाहायलियाबाबो बिजाबफोरनिफ्रायनो जों मिथिनो मोनो आरो।
अ ओम
आरो औ गराय नुब्ला सिं बायो औ ओेरैबायदि गराइ नुबा सिं सिं बायो होननायाबो माने जों बबेयावबा थांनाय बा थांनो समाव माने मायाबाफोर गाखोग्रा बा गारि मथर नुयोब्ला जोङो माने थांनो गोसो जायो बयबो माने बिनि गेजेरजों माने ओ गाव मावनो हाब्लाबो खामानिखौ माने जुदि गुबुन मावना होग्रा बा ओ बेबायदि मोनो गुबुनजों मावना होजानो लुबैयो आरो गुबुनखौ मावजानो लुबैयो बेबायदिफोरखौ फोरमायनाय जायो आ रो आरो गोबां दङ बरफोरनि गेजेराव औ औ दंखायो बे समाजाव थानायखायसो माने बाथ्रा भावफोराबो जोनोम जाद दों आरो माने बेफोर थाखानायखायसो।
अ ओं नोंगोथ' आरो बेफोर खायसे जोनोम जादों। नोङाबा अबेनिफ्राय ओंखारदोमोन ओ ओम
नोंनि जागायथिं माने बाथ्रा भावफोरा दाबो थांनानै दंना गैलिया?
इदि माने बाथ्रा भावफोरखौथ जोंनिखि बुङानो बांसिनानो खिन्थु ओइ माबाया बाथ्रा फांथे नामा?
औ औ
बुङो आरो माने खायसे इदि जेनेबा ओ बाथ्रा फांथेना मामोन बे मोनसेया जे ओ अखा सेरदो माबा माबि
औ औ औ आखाइ नारसिरा बेफोरनो औ
नुयो आरो माने इनडाइरेक्ट बुंनो थाखाय एदाउनानै थोंजों बुंबाद ग' थ' फोरा बुजि मोनगोन ना ओंखायनो माने इनदारेख बुंनो थाखाय इफोरखो बुङो आरो नों जोंनिखिजाय नोंसोरनिखैलाय?
जोंनिखिजाबो माने एसेबां बाहायाब्लाबो माने सिगांनि माने जायफोर ओ बोराय बुरै बैसो जानाय दङ बिसोरो माने एसे एनै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। बांद्राय इदि सलिया माने सलिलिया आरो माने बाहाग गैया
ओम जोंनिखैथ बाहायलानो।
ओं ओ
आंना एसे खामानि दं दोनथनोसै नामा ओमबा
औ औ जागोन दे औ औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ